औ नोंथां मा खालामदोंमोन नोंथाङा
औ आंङो दायो नोंथां एसे बार जानो थाखाय दुब्लि बारिसिं फैदोंमोन आरो साहाया दंफां सायाया जिरायनानै दं
ए मा खबर नोंथां खबरफोरा थिगानो दा नोंथांना
औ खबरालाय मोजांङैनो सोलिगासिनो दं ओइ आबाद गायनायफोरखौ दुब्लियावहाय आबाद गायगासिनो दं आरो हिनजाव मानसिफोर हौवा मानसिफोर आं मावाखै मालाय मावनायखौ न हरगासिनो दं आंङो दुब्लियाव जिरनानै औ
माइ गायदों नामा नोंथां
औ सुबुंफोरा गामि खाथिनि सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो माइ गायगासिनो दं खोथिया फुगासिनो दं आलिबो दाननाय नुहुरगासिनो दं आं बेखौनो नाहरगासिनो दंमोन आं सायाव जिरनानै
आतसा
औ नोंथां
आंबो औ आंबो नै बिदिनो दंफां सायाव जेरनानै जोंहाबो बिदिनो दुब्लि सा सै आरो दडाइरेक्ट नुहुरखायो जोंनियावबो बिदिनो गायगासिनो माइ गायलाय अ माइ गायलाय बिदिनो खोथिया थिलि फुलाय आरो आलि दानलाय नुगासिनो आरो आरो माखासे दुब्लियाव एवगासिनो मेसिन ट्रेक्टरफोरजोंहाय
औ
औ माने आंबो नोंथांजों बे आबादनि बागैनो सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरोखि जे नोंथाङा होनग्रोबाय जोबोरै मोजां जादों औ बे आबादनि आबादनि बागैनो रायजाय्लायनो होननानै आं रायज्लायग्रोनोना नों रायज्लायग्रोनो
जोंना आयदायाबो होनबा ग्रोब मिलायबाय आरोना नोंथां
औ औ
औ दे नोंथाङानो बुंग्रोदो औ नोंथां।
जोंहा आबाद बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरै जोंहा फार्स्टआवनो जों मोनगोरोबाय नोंथाङा जे बुंदों माइनि आबाद। आरो जोंहा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो माइ आबादखौ मावो। लुबैनाय आरोखि गुबुन आबादखौ माव दा माव गुबुना आबादखौ माव दामाव माइ आबादखौ मावगोन सि मावगोन आरोखि जोंना बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो आं नुबोनाय मथेब्लाथ' बा आबै-आबौनिफ्राय खोनासं खोना- खोनानाय मोननाय मथेब्लाथ' नैबे माइनि आबादखौ बर'फ्रा गोदो-गोदायनिफ्रायनो मोनथिस' हायै समनिफ्रायनो मावबोनाय आरोखि नैबे माइनि आबादखौहाय ना मा होनो नोंथां।
औ नंगौ आंबो गोदोनिफ्रायनो आं उनदैनिफ्रायनो नुबोखानाय आंबो। खोथिया फुलाय लायबावोसोमोन सिगां औ आरो आबै-आबौमोन बेखौबो गायनाय-फुनाय खोनाबखादों नालाय
औ।
दाबो बेखौनो मावनाय नुयो आरो बर' आइजो बर' सुबुंफोरखौ हाय माइ आबाद माइ आबादानो गिबि माबा नालाय बर'फोरनि
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां औ औ औ। औ आरो जोंहा आबादखौ गोबां औ औ माइल' आबाद मावा जोंहा बर'फ गोबांनि आबाद मावो आरो माइजों लोगोसे औ। जेरै जोंहा थास'नि आबाद भिनदि लाय बानलु गायलाय बिदिनो आरो बायदिसिना आबाद मावो आरो। जिंखा, बहल, थाइबें, खुमब्रा, लाव बायदिसिना बायदि बायदि मैगं-थाइगं गायो आरोखि जे जोंना बर'फ्रा बांसिनानो बिदि मैगं थाइगंफोरखौहाय गा बाया आरोखि न'आवनो गायनानै जायो नङा होमब्ला?
ओम नंगौ।
ओम औ। जोंहा बेफोर बायदि गुबुननि बायनो दरखार गैया बांसिनानो जों गावनो बांसिन जा बाय गायनानै जायो बा न'आवनो जों गायखायो जानो थाखाय। जोंहाथ' गामि एरियायाव थायो नालाय बांसिन बर'फ्रा बयबो साफ्रोमानो। बिदिनो आबाद मावो। बायदि बायदिनि आबाद मावो आरोखि दा जों गोबां बिदिनो आबाद मावनानै जाबोनायखौ बर'। आबाद मावनानै जाबोनायखौ नुयो आरो बिदिनो। गोबां खायसेया गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर फरायनानै आबादजोंनो गोबां बिदिनो माहाजोन जानो हायोब्ला रां। खावरियाव जों गोजौआव गोजौ थाखोआव थांनो होननानै जों सानजेननो रोंबाय आरोखि गोबां बिदिनो आबादजोंनो फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनसै आथिखालाव गोबां बिदिनो। गाव गायाब्लाबो गुबुन गायनायखौ फुनानै बा गुबुनाव हैनाय गुबुन जायगायाव। जावहैनानै बिदिनो गोबां रां आरजियो आरो गाव गायनानैब्लाबो गोबां बि बायदि बायदि। जोंहा आरो जे गुफुर जायगा नोंथाङा मिथिखानो हागोन गुफुर जायगायाव
औ नंगौ मिथियो नोंथां
औ गुफुरनि नैबे जोंनि गुफुरावहाय बानलुनि थाखाय गुफुरा। नोगोद नामजादा जादोंमोन आरोखि जे जोंहा बानलु सिब्रु गोदो-गोदाय गायदोंमोन आरोखि बे बानलुजों गोबां मुलाम्फा जानो हादों। नैबे गुफुर हादरनि थानाय सुबुंफोरा बानलुजोंनो गोबां बिदिनो देरना गोबां बिदिनो गारि लालाय मा मा लादों आरोखि गोबां बिदिनो स्करपिय' नो थार नो बिदिनो बायदिसिना गारि लादों आरोखि नै बे बानलु आबादजों गोबां बानलुआ बेसेन गोसामोन आरोखि नै दासो बानलुनि बेसेना खमदों बयबो बांसिन मावबाय नालाय बानलुनि आबादखौहाय बि बिदिनो गोबां खमायबाय आरोखि औ गोबां फार्स्टआवथ' नैरोजा थामरोजा थामरोजा ख्लाय थांदोंमोन आरोखि बानलुनि बेसेना आबाद मावनायाव गोबां बिदिनो जोंहा मुलाम्फा जायो आबाद मावोब्ला बिदिनो जों मावनो रोङोब्ला जों जेराव जिखि खामानि मावा मानो जोंहा जेरावबो मुलाम्फा दङ बेफोरनि थाखाय जोंहा सोलोंथाइ थानांगोन आरो बेफोरनि बागै जेन बेफोरनि गियान थानांगोन जेन बे आबादखौ मावब्ला जों माबोरै बे आबादनिफ्राय मा मुलाम्फा बा माबोरै जों मुलाम्फा मोननो हागोन नैबे आबाद मावनानै जों आरो जों बिदिनो गोबां संसार सोलिबोनायखौ जों नुबोगासिनो आरोखि गावनि जिउ खुंनाय आरो बिदिनो फिसा फिसौ फोरोंनाय बायदिसिना बेफोरावहाय जों बेफोरखौ नुयो आरोखि आबाद मावनानै गोबाङानो जौगानायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि आथिखालावहाय नङा होनबा नोंथां
ओ नोगासिनो दं
औ नोंथांमोना आबाद माववो ना मावा
जोंहाबो आबाद मावो माइ गायदोंमोन जोंनाबो
ए ओमफ्राय औ जोंना माइ गायो जोंहा बिस बिगा दं आरोखि हाया माइ गायग्राया
बुरजायानो नोंथां
औ जोंहा दायो माखासे गायजोबफ्राम बायानो बिगानैसो दंबावो खोमा माइ गायनो जोंहा बेखौ जोब्बा गाबोन नङाबा समफोरहालागै जांखारा जासिगोन आरो जोंना
अ आतसा
औ नोंथांमोना गायखांबायमोन
जोंनिया गायखांबायमोन गायखांनाया नाथाय जोबोद इदिनो खस्थ'जों गायनांबाय मानो होनबा अखानि बिबाङा जोबोद खममोन आरो सान्दुंनि बिबांडा़ बांनायखाय औ
औ औ आरो नोंथाङा बुंदो माखासे नैबे आबादनि बागै
औ जोंहाथ' बेफोरबायदिनो गोबां आबाद मावा मावनाया बांसिन जोंहा बोसोराव खनसे माइ गायो नालाय आरो थांनानै थानो थाखाय जोंहा माइ आबादानो जोंनि गाहाय माबा आरो बेखौनो जों जायो नालाय बेखौनो बोसोराव खनसेल' नालाय बेखौ जों गायो आरो गायनानै बिदिनो बुथुमनानै दोनथुम खुमनानै लायो बेखौनो आरो फिन बोसोरसे जाफिनबावो आरो बेजोंनो जों थांनानै थायो औ बायना जानो थाखायबोथ' गोबां खस्थ' खालामनांगौ नङा होमबा आरो बेसेन गोसा औ बिनि थाखायनो न'आव थाखानाय माखासे हाफोरखौनो माइ गायो आरो माइ आबाद मावो आबाद होनोब्लाथ' बेफोरबायदिनो आबादा सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे मोनसे मा होनो गाव खौ आथिङाव गसंथानो हानाय मोनसे गोहो होयो आरो आबादनि गेजेरजों जों माइल' आबाद नङा गुबुन गुबुन बिथिङाव बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद खालामनानै सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो रां आरजिनोबो खाबु मोनो एबा जोङो न'आव जानो थाखाय एफा एनै आबाद मावनानैबो जों जानो हायो। जोंनि थांना थासान्दियाव जोंनो सानफ्रोमनिबो जानायावथ' मैगं थाइगंनि गोनांथि जायो नालाय औ बयबोथ' गावबा गाव न'आवहाय गायनानै लानो हाया बा सहोर नोगोराव थाग्राफोरथ' गायनो हाया हा गैया नालाय बेफोरखौनो जों हा गोनांफोरा गायनानै बा आबाद मावनानै जोङो बेफोरबायदिनो प्रदिउस खालामनानै बा दिहुननानै फोनानै गायनानै बेफोरखौ जों फाननानै रां आरजिनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङाथ' मिथिखायो जानो हागौ माइ आबादखौ बोरै मावो बोरै खालामो नङा होनबा औ गिबियावनो मा माइखौहाय बस्थायाव सोमनानै खा माने बस्थायाव सोम सोनानैहाय ओ खाथुमनानैहाय दैयाव सोमनानै दोनथ'नाय जायो आरो उम बिनि उनावहाय साननै सानथाम सोमनानै दोननानै ओ जा हा दं जा हायावहाय एबा ओइ हाखौहाय फोमोननानै बा हालौनानै
औ
औ मोजाङै मोजां हालौवखांनानै लानानै बै खोथि खोथिया जाखांनायखौहाय फैयो आरो। बिनिफ्राय जों खोथिया मोनो बै खोथियावखौ जों फुखांनानै दुब्लियावहाय बे बेफोरबायदिनो हालेवनानै बेफोरबायदिनो मोजाङै मोजां हाखौ फोमोननानै बै माइखौहाय हिनजावफोरासो बांसिन गायो नङा होमबा नोंथां औ आय आइजोफोरखौ बेफोरबायदिनो लानानै जोङो दुब्लि बारियाव माइ गायनायखौ नुयो आलि दान्नाय नुयो नङा होमबा? औ बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दं आरो जोंथिं दाथ'
औ औ नोंथां मा होनोमोनलाय नैबे माबाखौहाय माइ फोग्राखौ मा होनोमोनलाय? ओ नैबे माइ खोथिया खोथियानि थाखाय माइ फोनो थाखाय बे माइ दोननायखौ मा होनोमोनलाय?
ए माइजलि होनोमोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बै औ माइज्लि होनो आरो बे माइज्लिखौहाय जो खोथि फैयो आरो जेब्लाबो सोमनानै दोनोना माइखौ बस्थायाव सोनानै बैयावहाय गाजा खिलिजोबो आरो बै गाजा खिलिनायखौसो जों दुब्लियाव सारलानानै एबा सारनानैहाय खोथिया मोनो आरो रज'बाथाय बेखौनो जों फुफिननानै आरो मा होनो हायाव गायो आरो औ बेनो बेनो माइ आबाद आरो जोंनाथ' दाथ' गोदोथ' मोसौजों हालेवनानै गायोमोन आरो गोबां सम लायोमोन आरो नाथाय दानि जुग एक घन्टा दुइ घन्टाबो नांला आरो हाखौ फोजोबनो थाखाय थाखाय हा बुरजाबाथ' नांगौ। थि' बांसिनानो आजिखालि सासे मानसिनाव हायाबो बुरजा थाला नालाय औ थाबबो गायखाङो आरो मेसिनबो जाबाय नालाय ट्रेक्टरफोर बाहायो जों हालौवनो थाखाय उम बेफोरनि थाखाय जोंहा गोबां समाबो माबाबाय आरो बांद्राय सम नांला आजिखालि माइ गायनो थाखायबो सानसे साननैयावनो गायखाङो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
औ थ जोंहा नोंथां बेफोरबायदि आबादनि सोमोन्दै रायलायनानै बा नोंथांनिफ्राय खोनासंनानै मोजां मोनदों आरो बेफोरबायदिनो आइडिया थानांगौ। औ रोंगौथि थानांगौ बिफोरबायदिनिबो। नङा होमबा? थ' जोंना समाबो जाबाय नोंथां एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां दे अब्लाना नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। दे अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।